औे।
हेल' हेल' हेल'
नोंथां खोनादों अ' हेल' खोनादों दा।
ओ‌ खोनादों ना।
औ खोनादों खोनादों।
औ औ खोना उम - उम।
औ खोनादों आ
ओमफ्राय खोनादोंना ओ आबादनि सोमोन्दैलाय उम आबादनि सोमोन्दै रायलाय जागोन ना। आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायलायनो नामा। औ - औ आदसा जोंनिथिं औ - औ आबादनि सोमोन्दै। बर्थमान जोंनिथिं मेन आबाद हिसाबै माइ आबाद आरो मैगं - थाइगंनि आबाद। साहा आबाद। बेफोरबायदिखौ खालामनाय जायो आरो दायो मेनइलि फ्राय जोंनि हारिनि मानसिफोरा फ्राय आबादखौ आबादनि सायाव थांना थानो मोजां मोजां मोनो आरो।
औ - औ।
बेखौ आबादनि सायाव सोनारो नाइनटि पारसेन्ट आबाद सायाव मानसिया दा जों माइ गोबां सर्नमासुरि
औ।
आरो ओ मा होनो रन्जित माइ आरो बेथिं एसे दाम गोसासा हिसाबै जोसा माइब्रा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि
उम
माइआबाद जों नु मोनो आरो बिथिं मैगं थाइगंनि गेजेराव सबाय लेसारा भिन्दि मैथा खुमब्रा लाव नुनो मोनो जोंनि हारिनि गेजेराव आरो जेनेबा आरो साहा आबाद गासिबो जायगायाव गैया नाथाय जोंनिथिं माबा फ्राय जोंनि ओनसोलाव साहा आबाद औ औ
नोंसोर ना मा दिस्थ्रिक्ट बा
साहा आबाद जोंनिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय बे साहादों फ्राय मानसिया थांना थायो आरो जायहा साहा आबाद मावो आरो बै मावना जाग्राफोराबो बैफोर बागानफोर फोराव साहा बागानफोराव मावनानै मोनजायो आरो हाजिरा गामला मावनानै
उम
बेजों थांना थानो हायो
ओम
दा बेफोरनो मेन जोंनि जिउ खुंनाय राहा आरो मा मा आबाद मावनाय जायो
जोंनिथिं नामा अ जोंनियाव ओरैनो एक्सुेलि बांसिन
ओजोंनो नोंथांमोननिथिं
हेल' हेल'
औ औ औ औ औ औ थालिर ना आबाद मावो ना औ औ खोनादों खोनादों
जोंनिखै बां
हेल' उम
थालिर आबाद मावो बेनि उनाव गोरान खटखौ बांसिन मावनाय जायो ओमफ्राय माइ गायो गायनायालाय अब्लाबो बिराद खम माय गायनाया माने बुस्थुआ माने बोरैलाय जोंनिथिं जाय थालिरखौ बांसिन मावनाय जायो ओमफ्राय बे थालिर आबादावनो मानसिफोरा बिराद थायो माने बेयावनो सोरबा सासे मालिगनाव सोरबा हाजिरा आरो खामलाफोर बेयाव बिराद मानसिफ्रा खामानि मावनानै माने
उम उम
नखर खुंनो माने बर मानसिफोरा माने बांसिनानो खामानि मावनानै जाग दा नङा होनबा गोदो‌
औ ओम
आरो बांसिनानो मानसिफोरा बिदिनो खामानि आरो सोरबा इदिनो जोंसो थालिर आबाद आरो थालिर आबादखौ मावो ओमफ्राय बेनि उनाव गोरान खेथिया जाबाय फालौ बिदिनो जिंखा बहल
उम उम औ औ औ
ओमफ्राय बेखौ बे
फाननानै ओमफ्राय गाव गाव जानाय आदारखौ माने फानैनो सुङो आरो ना
औ ओं बुंनो हानाय जायो औ औ आथाय बाजाराव लांनानै
फालुखौ मरा मथि बिगाब्रै बिगाबा बिराद माने न'खरसेयावनो मावो जोंनियाव माने न'खरसेखौ अलरे न'खरसे मा माने बिगाब्रै
उम उम औ नंगौ नंगौ उम उम उम उम
माइफोर जानो बिराद